हेलौ।
औ हेलौ खोनादों?
औ औ खोना-खोनादों।
औ माबोरै दङ ए आं औ मोजाङैनो दङ ना। ए मोजाङैनो थानांगौ औ आङो माने। आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि।
औ।
मा मावगासिनो नोंथाङालाय
औ आङो दासान्दिथ' मानि आं फरायसालियावसो मावो ना आम। बेनि थाखायनो दा गरम बन्द'आव एसे रेहाय मोननानै दङ आरो ना। ओमफाय नोङो मा औ मा मावखोमोनलाय?
आंथ' दायो गरम बन गर' माने जोंथ' दा ओरैनो न'आव थायो नालाय दा दैज्लां बोथोर। माने गामियावहाय माइ गायनाय सोलिगासिनो आरो। दा सानाव माइ गायबाय हराव ओरैनो थायो आरो।
ओं आं मानि मोनसे अ मा होननांगौ बेखौहाय। ओम। अफार बायदि लानानै फैदोंमोन आरोना नोंनावहाय नोंबो सासे औ ओ सोलोंथाइ लानाय ओ सासे सुबुं रोंखा राखा सासे लायमोन बेनिखायनो मानि आं नोंखौ। खौहाय आंजों लोगोसे फरायसालियाव फोरोंफानोसो लिंनो नागितदोंमोन।
औ नोंथां दे।
औ मानि दाथ' गोलोम बोथोरनि। बन्द'खा ओमफ्रायो बे जुलाइ बायनानै आगष्ट दाननि फाय आगष्ट दाननिफाय फरायसालिया जागायगोन। बिनि सिगां एसे फरमेलिटि बायदियै मानि। ओ नोंनि ओ बाय डाथा होनांगोन आरो ना। बाय'डाटा होनानै ओ ओमफ्राय माखासे ओरैनो नेमखान्थि आ। ओ जोंनि सारमोनाथ' बुंदोसोमोन आरो ना सिनायनाय दङब्ला बिसोरखौनो लिंहरदो बारा बे बेफोरबायदि गोबां सुबुंफोरखौहाय सारकुलार होनानै मिथिहोला होननानै मानोना बेफोरबायदि सारकुलार होयोब्लाबो गोबां मानसिफोरानो ओ मानो आसा थायोना मिजिं थायो मोनसे मोनसे औ औ। ओ बेनिखायनो बेफोरबायदि ना नागिरला होननानै। सिनायनायखौनो लिंहरदो नोंनि मोजां सोरबाफोर फोरोंनो रोंनाय दङब्ला आङो नोंखौनो गोसोखांदोंमोन।
औ नोंथां नोंथाङा खबर। गनानै आ नोंथांनिफ्राय खबरखौ मोननानै आङो मोजां मोनदों आरो ना। ओमफफ्राय आंबो नाजागोन माने न'खरावहाय रायलायग्रोनानैहाय आङो नोंथांनो खबर हरफिनगोनखौ आं सानदों आरो ना।
औ औ जायो दे न'खरनिजों रायज्लायग्रदो आमफ्राय नों। ओ नोंथाङा ओ मा। मा आयदायाव माबादोंमोनलाय ग्रेजुवेसनखौ खालामदोंमोनलाय
ओरैनो आंनाथ' जेनेरेलावसो आरोना।
औ बे फरायसालियावथ' मानिे उन्दै गथ'फोरखौसो थाखोआ मानि बेबायदिनो उन्दै थाखोनिखौबो
औ।
फोरोंनांखागौ जाहैबाय नालाय उन्दै थाखोनियावहाय ओ नोंथाङा फोरोंनो हागोन आरो। बेबायदिनो औ बर' राव एम आइल आयदा आरो बे सावगारि बेफोरखौथ' आरो फोरोंनो हाखायो।
औ
उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ।
औ बर'जों फोरोंनायखौलाय हायो आरो ना।
औ जोंना बिजोंआो बर'खासो बेखायनो नोंथाङाबो हा थागोन जोंना बर' बिजोंनि साससे फरायसालियानो।
औ फोरोंनो मोनबा आंबो मोजां मोनगोन आरोना।
औ। गावनि रोंनायखौ गुबुननो होफिननो हायोब्ला एसेबाबो आरो। बेबायदि फरायसालिफोराव फोरोंनायाबो। बिराद मोनसे मोजां मा होननांगौ बेखौहाय मोनदांथि बायदि जायो आरोना गथ'साफोरनो फोरोंनो थाखाय नोङो सोलोंफिनो आमफ्राय सानफ्रामबो नोङो मा मा नङा माबा मोनसे फरायसालिनि फोरोंगिरि एबा फोरोंगिरिनि खामानि यानो मान दस्रा साख्रिफोरनिख्रुइ एसे माने दायथ' गोनांसिन बायदि जायोना गाव रोंगोरनानै गाव बुजिगोरनानै फरायसाफोरनो फोरोंफिननांगौ जायो बिसोरखौ बुजिहोनांगौ नांगौ बायदि जानानै गाव सिगांग्रो बुजिथारनांगौ जायो आरो ना। बिब्दियाव जोंबो मोनसे मा होनो बेखौहाय। नारसिनथाय थायो जोंनाव मोनसे प्रेसार थायो जों मोजाङै सोलोंथारनांगोन औ बेबायदि
औ गाव रोंगोरोबासो जों गुबुनखौ फोरोंनो हायो नालाय
औ औ बेबायदिनो जोंनावहाय मानि बे प्रेसारनि थाखायनो मानि जोङो दा गोबां बुस्थुफोरखौनो फरायसालियाव फरायनायखौथ' ओरैनो थाबा बावलांफिनखायो नालाय दा फोरोंनायजों लोगोसे दा गथ'साफोरनि लेखा बिजाबाव नुफिननानै। बेफोरखौ गोसोखांफिनबाय आरोना आरो दा गोसोआवबो थायो। जिहेतु सानफ्रामबो औ सानफ्रामबो बिसोरखौ फोरोंफैबाय थानांगौ जायो बे आयदाया बे आयदाखौनो। आरो बोसोरफ्रामबो मानि। थाखोआथ' बेनो बे जाफिनबाय थायो नालाय गुबुन फरायसाफोरा। जेनेबा दानि थाखो। थामनि फरायसाया फैगौ बोसोराव ब्रैयाव थांबा गुबुन। फरायसाफोरा थामाव बेखायनो बेफोर फराफोरखौबो बोसोरफ्रामबो। फरायफिनबाय थानाय जायो हिसाबै जोंहा गोसोआव थानाय जाबाय आरो ना। नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो जागोन माने खेबसे।
ओरैनोथ' आंहा फोरोंनायफोरबायदि हुदा गैया नालाय ओ हुदा जालांबा उनावहाय आंबो खौ रोंगोनखौ आं सानदों आरो ओरैनो न'आव थां न'आव थायोबा इदिनो गथ'फोरखौहाय टिउसन लानानै एसे एनै फोरोंनाय बे बेफोरल' रोंगौथि दं आरो आंनाव। बिदि स्कुलाव फोरोंनाय मानाय बिदि रोंगौथि गैथ'वा आरो। उनावहाय नोंसोरजों लोगो मोननानै जेनेबा सोलोंनो मोनबा रोंलांगोनखौ आं सानदों आरो।
औ औ। दा फरायसा नोंथाङा आरो टिउसनावबो फोरोंखायो हिसाबैथ' फरायसाफोरखौ फरायसालियाव फोरोंनाया ओ गोरलैयैनो हागोन नोंथाङा मानोना बेथ' एखेयानो जाखायो नोंथाङा एसेबाबो फोरोंनाया औ फोरोंनायावहाय मोनसे गियान बायदि दंखायो नालाय। गियान मोनदांथियानो दंखायो नालाय हागोन दे नोंथाङा। औ समाल' फैग्रोथोंसै। ओमफ्रायो न'खरावहाय बयबो गाहामैनो दङ ना?
औ दायो दङ।
औ।
नोंथांनियालाय?
ओ न' जोंहाबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय सम सम बिदिनो बैसोबो जाबाय नालाय आइ आ फाया ओ माब्लाबा बे समावहाय सानाय सुनाय एसे बेफोरनि जेंना खिन्थायो आरो। बेदि समावथ' आरो बारा जा थारोबा ओ देहा फाहामसालियाव लांनांगौ जायो फाहामगिरिनो दिन्थि नांगौ जायो। बेबायदिनो ओं मुलिफोर जानानै मेडिसिनफोर जानानै गाहामैनो दंथ'यो बिसोरबो।
जोंनाथ' बिमा आइआ दासो सफैदों आरो जोंना ओ सेन्टारावहाय फा बे बेफार खालामहैयो नालाय दासो सफैदों आरो न'आवहाय।
औ दे बेफोरबो खालामनांगौ जोंहा आइजो फोरा माने बिमा माहारियाबो गावबागाव आथिङाव गसंथानानै थानो हानाय औ।
जोंना बि फायाबो जेबो मावा आरो फंबायफ्राबो फरायफुनाय ओंखायनो ओ बिमाया बेफार खालामनायजोंनो जानांगौ जाया जानानै दंथ'यो आरो।
दे लासै लासैनो नोंथाङाबो जुदि फरायसालियाव फोरोङोब्ला एसेबाबो रां आरजिनाया न'आव थागोन ना बांसिन जागोन सानै फैगोन खामानि बिदाया औ आरो फंबायफोरा बेसेबां मा मा थाखोआव फरायगासिनो?
फंबाइाया सासेयाहाय बिए आव फरायगासिनो ओमफ्राय सासेया ओ बेखौ बि सानैबो जावजा नालाय क्लासा समान समान सासेखौहाय बि ए फरायहोबाय, सासेखौहाय आइ टि आइ आवहाय ओ इलेक्ट्रिसियानावहाय कर्स लाहोगासिनो आरो।
औ नंगौ ना, औ मोजाङानो। आइ टि आइ नि कर्स लानानै दोननो रोंनायाबो जोबोद ओ मोजाङानो। आथिखालावथ' गोबां साख्रिफोराव ओ बिनि फोरमान बिलायो बियो रेलवे ओ रेलवे फोरनि साख बिफोरावथ' बियो फ्राय।
औ
औ मोजाङानो मानोना जोङो बेबायदि बिए फोर सिम्पोल फरायोब्लाबो एसे गोलावसिन जायोना फरायनांगौआ प्रसेसा औ बेनिखायनो फोरोंगिरि जानोबाबोथ' दा गोबां बेदिनो बि एल ए बिए बेफोरखौ लाफिननांगौ जायो बेनिखायनो बेफोर औ। सि-सिगांनिफ्रायनो एसे सायख'खानानै औ बे साख्रिफोरावहाय गोनां जानाय फोरमानलाइ बिलाइ मोननायफोरखौनो फरायनायाबो गाहामानो।
गुबुन जायगाफ्राव थांबाबो एसे इजियावनोहाय खामानि दामानि मोनो होननानै मोनथिदों बेखायनो माने बेखौनो कर्स लाहोसाबदों आरो उनावहायसो मा खालामो गाव गावसि मिथिसिगौ आरो। दायो कर्स लानाया बोसोरसे थांबाय आरो
बोसोरसो थांबाय औ बोसोरनैनि अब्ला
औ बोसोरनैनिमोन कर्साआ
औ दा बेखौ गावनो एसे गियान फैखासिगोन सोलोंथाइ लानाय हिसाबै आरो माखासे ओ बे इनस्टिटिउटनिफ्रायबो सोलोंसालिनिफ्राय प्लेसमेन्टनिबो खाबु मोनोना? बेफोरावबो औ जुदि प्लेसमेन्टफोर मोनोब्लाथ' गाहामानो जायो आरो गो गोजान जायगायावबो होआ बिदि माबाफोर सरखारा मोनसे माब्लाबा जयै ओ माबानानै ओ मा होननांगौ। सोलोंसालिजों ज' ज'थायै खुङोना हाबाफारिफोर बिनि गेजेरजों बिसोरो प्लेसमेन्ट होयोब्लाथ' आं खोनानायाव आंनि माखासे लोगोफोराबो लादोंमोन नालाय सिगां समावहाय बिसोरखौबो गोजान जायगायावहाय दैथायहराखै आरो गावनि ओ मा जायगानि बे सुबुङा बेखौनो नायनानै गावनि ओ मा थं फङावनो होदों आरो खामानिखौ।
उम बिदिबाथ' बांसिन गाहामखौनो नुयो आरोना मानोना जायगायाव था जायगायाव लानानै जायगायावनो मोनबाथ' गोबां सुबिदाखौ सुबिदाफोरा बांसिन जायो आरो ओरै न'आवबो थानो ओफ्राय आरो जायगायावनो इनकाम जाबाय इफोरबायदि
औ दे नोंथां होनोमब्लालाय आङो नोंनो ओ बे गरम बन्द' जोबहां जोबहांआव आगष्टा दान जानायनि सिगां खेबसे। खिन्था हरबावगोन दे होमब्लाललाय दोनथ'बाय औ
उम दे।